नोथां
औ खुलुमबाय ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांजों। होन-होनबा नोंथांजों जों दा मानि टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों?
जोङो ना जाग्रा आदारनि सायावनो रायलाय जागोन आरो।
औ जागोन दे होमबा जानाय आदार मानि ने जों थास थास बिफां बिनि सायाव हाय रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन एसे।
र' खोनायासै र' मोजां मा होनदों?
एसे सुंदयै सुंदयै हाय हागोन होनदों।
अ' होमबा थास बे थास बिफांनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांजो दा?
अ' थास बिफां होनोबाथ जोङो बे ओ थासखौ हाय गासैबो बाहागोफोरखौनो जाजायो आरो।
अह थारैनो।
औ बिथराय लाना बिथरायनिफ्राय, बिबार, थास आइथिं ओमफ्राय बिबारखो बिबार इदि गासैखौबो जानाय जायो आरो थासखौ हाय बिदिनो थास' बिबारखौ हाय नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
जानाया जाबाय आंबो बुहुद जाबाय थास बिबारखौ हाय माने थास' बिबार होनना बुङोबा आंनि फेभरेट आरोखि। ओ थारैनो बुहुत गोथाव मोनो।
औ दाथ' थास बिबारनि सिजोन जाना दोङो।
औ थास' बिबारनि सिजोन जाना दङ' दां।
बिदिनो बांसिन नोंथाङा माजों जानानै मोजां मोनो बेखौहाय? थास' बिबारखौहाय?
मा होनदों?
इदिनो थास' बिबारखौ होनदो नोंथाङा माजों साबसिन मोनो जेनेबा नाजों ना बेदर?
थास' बिबारखौहाय आङो माने बेदर अमा बेदर गोरानजोंहाय साबसिन मोनो माने जानो।
अ नंगौ नामा?
औ उम आरो नोंथाङा थास' बिबार जेन'बा थास' बिबारखौहाय जेन'बा मा माजों संनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा नोंथांजो?
अ थास' बिबारखौहाय नाजोंबो संनो हायो आरो ओमफाय खांख्रायजोंबो, बिदिनो ना गोरानजोंबो संनानै जानो हायो आरो। बिदिनो बेदरजोंहाय आंबो साबसिन मोनो आरो थास' बिबारखौहाय अमा बेदरजोंहाय। औ बिदिनो गि जेनेबा थास' बिबार खो दों थास' बिबारखौथ' जोङो बांसिनानो ओंख्रि जायो नङा होमबा?
अ।
खारै ओंख्रि जानाय जायो। मोखैबो जाजायो आरो। जेनेबा आं बांसिन खारै ओंख्रिखौहाय जानानै मोजां मोनो आरो थास' बिबारखौ।
औ औ अ।
औ।
आरो थास'नि मा
गिबियावनो बारि एबा हाग्रायावहाय ओ नायग्रोना लायग्रोनांगौ आरो। औ। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे थास' बिबारखौ लाबोनानैहाय मोजाङै बासिनांगौ आरो औ। बेनि गेजेरावहाय मादा दङ ना बे मादाखौहाय गारनांगौ आरो।
बे मादाखौ गाराब्ला माने मानो बेनिखायनो गारनानै जायो आरो।
अ थारैनो।
नोंथाङाथ' मोनथिखायो बेखौहाय?
मोन्थियो माने थास' होननानै बुङोबाथ' माने जोंनि गामि एरियायावहाय बयबो मोन्थियै गैया। मानो होननानै बुङोब्ला थास'खौहाय अ गामि ओनसोलावहाय बां सिन मोननाय जायो आरोखि बिनि थाखायनो। थास'खौ बयबो मिथिजोबो माने गामि ओनसोलावहाय थाग्रा मानसिफोरा माने।
औ।
आरो थास'आहाय मा मा रोखोमाव दं नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
मा मा रोखोमाव माने इदिनो आइथिंबो दं थास' आइथिं।
औ औ।
औ आरो बेखौहायनो थास' बिथ'राइ ओमफ्राय थास' बेदरबो जाजायो आरो बियो सिङावहाय हायावहाय बेदर थाङो आरो जेनेबा। औ बेखौबो जोङो खारैबो जाजायो ओ आरो मिखिबो जाजायो आरो।
औ औ।
बेखौबो नाजोंबो जाजायो बेदरजोंबो जाजायो बिदिनो खांख्राइफोरजोंबो जाजायो आरोना।
अ।
गोथाव मोनो बेखौबो थास' बेदरखौबो जानानैहाय।
अ माने थास' होननानै बुङोबाथ' जोंहा गामियावहाय माने गुबुन गुबुन रोखोमाव मोननाय जायोना नोंथांजों माने हमनानै लादो जेनेबा गा जोंना थास'हाय ओरैबायदि थायो माने हाग्रायाव मोननाय थास' आरो बेनि अनगा यैबो जों न'आव हाय गायनाय थास' बेफोरबायदि थायो माने न'आवहाय गायनाय थास' होननानै बुङोब्ला जोंहा दुदालि थाबाय आरो बिनि अनगायै आबर थाबाय आरो बिनि अनगायै माने गुबुन गुबुन थास सफोर दङ आरो जोंहा बे थास' न'आवहाय मा होनो न'आवहाय गायनाय थास'फोरखौहाय माने जानो एसे साबसिन मोननाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बेनि गोथावा एसे आलादा जायो आरो आरो बे खौहाय जोंहा गायखांनानै जेनेबा फिदेरनानै आरो बेखौ मोनथाम बाहागोआव मोननाय जायो बेखौबो जों आथिङाव जानो हायो थास आथिं जानो हायो आरो बिनि अन ओमफाय जोंहा माने बेदर औ। औ औ औ मोनो मोनो। आरो बेदर बेदरबो जा बेदरखौहायबो जावनानैहाय जानो हायो आरो बेनि नि अनगायैबो जोंहा बिबार बिथ'राइ बिबार बिबारानो होनदों बिबार जानो हायो। माने बेफोरखौहाय जोंहा बिबारफोरखौ जोंहा अमा बेदरजों जायो। आरो बिनि अनगायैबो ना गोरानजों जायो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बुस्थुफोरजों जाजायो खारैजोंबो जायो माने गोथाव जायो‌। गासिजोंबो जाजाजोबो आरो आरो जोंहा हाग्रायाव मोननाय थास' होननानै बुङोब्ला बेखौबो मोनथाम बाहागोआवनो मोननाय जायो जेन'बा मोनथाम मानि मोनब्रायानो जाहैबाय माने आइथिं थाबाय बिथ'राइ थाबाय बिबार थाबाय बिथ'राइ मिन्स बिबार माने मोनथामानो जाहैबाय बिसोरखौ बे बाहागोआव मोननो हायो बिसोरखौबो सेम बिदिनो प्रसेस जायो आरो जोंहा आथिंखौबो माने बेफोरखौहाय जोंहा गा गामिनि बारि बाला खना खनलायावहाय नागिरना मोनो आरोखि। बे थास'खौहाय बेबो थास' गोसोम दं थास' गुफुर बेफोरबायदि दं आरोखि माने एसे आलदा रोखोमनि आरो बिसोर थास' आहाय जानायावहाय एसे माननाया एसे बारासिन जायो। जुदि संनायफ्रा मोजां जायाबा आरो नोंथाङा आरो गामि ओनसोलाव थानाय थास'नि सोमोन्दै अल' माने सुंद'सो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ मा होनदों खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ।
माने गामि ओनसोलाव थानाय बे थास' दङ ना माने बारियाव रज'ग्रा थास'आ बिनि सोमोन्दै एसे सुंदै फोरमायना होनायसै।
बिदिनो आरो गामि ओनसोलाव थानाय थास'आबो जेनेबा बारिफोराव थानाया
बिदिनो नों दानि बुंलांनाय बायदिनो आरो। बिदिनो थास' बेदरखौहाय जेनेबा हाग्रानिया साबसिन जा मोनजासिननाय बायदि मोनो आरो आङो।
औ
जानो जेनेबा।
औ-औ-औ थारैनो औ नंगौ-नंगौ। औ-औ थारैनो नंगौ-नंगौ।
औ। जोंनाथ' बांसिनानो बे हाग्रानि नागिरनानै बा बारिनिफ्राय नागिरनानैनो जानाय जायो नङा होमबा। थास' आइथिं बिदि बेदरफोरखौहाय
बिदिनो बिबारखौ नोंथाङा माबायदि सङो बिखौ मोनथिगौ नामा? थास बिबारखौहाय औ।
संनायावहाय ना थास बिबारखौ थ' माने आंनाव बाराद्राय माने आइदिया गैया होमबाबो आं फोरमायना होनोसै। थास बिबारखौहाय आं संखांबाय खनसे खननै संखांबाय माने थासबिबारखौ ओरैबायदि संनाय जायो जोंनाहाय माने मैथाजोंहाय बांसिन गोथाव मोनो आरोखि। बेयाव भेसटआव आरो मिरामिसआव आरो अ माने ओरैबायदि खालामो माने मैथा फास्टआवहाय थास' बिरफोरखौ खाना लाबोबाय बिफांनिफ्राय आरो बिनि उनावहाय जोंहा थास' बिबारखौहाय बेयो बिनि बिबारनि सिङावहाय मोनसे बान्थ थायोना बेखौहाय गारो। आरो बेखौहाय मोजाङै स फ्राय खालामनानैहाय माने जोंहा सारायाव थाव होनानैहाय माने बानलु संख्रि सामब्राम बेफोरबायदि होनानै जोंहा मोजाङै एवनानैहाय लाग्रो एवनानै बिनि उनावहाय जोंहा मैथाखौ एसे होफादेरो मैथाखौ होफानानै बेहाय माने बिनि गोथावा एसे आलदा जायो आरोखि खारै होब्ला खारै होबाय खारै होआबा होआसै आरो। माने जोंहा मिक्स खालामनानैहाय सङो आरोखि। संनानैहाय बेखौहाय बाथोन बायदिहायबो जानो हायो। माने एवथाबनानै आरो फाजाथ' नंला बेखौहाय बाथोन होनांसिगोन। सार एवथाबनाय आरो बिनि अनगायैबो जों जोंहा बेदर आरि होयोबा जोंहा जहल जायो आरो। जुदि संनायफ्रा मोजां जायाब्ला मानो आरो संनायाथ' मोजाङानो जायो। जों गासिबो दानि जुगाव संनायावहाय आखा फाखा जाखायो नालाय। माने मोजाङानो जायगायाबो आरो माने बिनि गोथावा एसे आलदा रोखोम। खोमनि जायो आरो गोथाव जों बेखौनो। न'खरफोरावहाय संनानै जायो गामि एरियाफोरावहाय।
औ बिदिनो नोंथाङा अब्ला बांसिन बेखौहाय गोखै मिखिजोंहाय जाना मोजांसिन मोनो नामा।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बे नंगौ नंगौ। जैनबा नोंथांजो नोंथाङा उम नंगौ नंगौ नोंथाङा थास' आथिंनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा थास' आइथ बिथिंखौ माबै जानो मोजां मोनो औ।
औ एसे सुंद'यै हागोन नोंथां।
औ।
बिदिनो बे थास' आथिंखौबो बारि एबा हाग्रानिफ्राय नागिरनानै लाबोनांगौ आरो औ बेखौ ला लाबोनानैहाय बेखौबो बिदिनो सायनांगौ। बेयाबो बिगुर थायो बिगुरखौ जिरनानै लानांगौ गार आरो मोजाङै नङाबाथाय बे बिबुरा थायोब्लाथाय माननो नागिरो आरो।
बिदिनो बेखौबो बासिखांनानैहाय साफा सुननानै लानांगौ आरो।
औ औ।
जों जानोब्ला जेनेबा ना गोरानखौ गिबियावनो एवखांग्रोना लानांगौ। औ बेनि उनावहाय पियास सामब्राम। संख्रि बानलु बेफोरखौ बानायना लाग्रोनानै एबा सामब्रामफोरखौ देना लाग्रोनानैहाय। बे थास' आथिं एवनायावहाय होनांगौ आरो। मोजाङै एवनांगौ बिदिनो गोखै जानाय जायो आरो थास' आथिंखौहाय बेयावबो इसे मै था होफानांगौ जायो आरो औ बेखौ रोसिबो जाजायो ओरैनो एवनानै गोरानबो जाजायो आरो
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो गोरान जानो आङो बांसिन साबसिन मोनो आरो बेखौहाय थास आायथिंखौहाय ना गोरानजों
औ
औ बिदिब्लाथ' जोंना दा समा जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनायखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथांजो बिदिब्ला जोंहा दानि सावरायनायखौ होन्थ'नोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांजोनिसिम
औ दे